खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां ओ नोंथाङा मोनाबिलि समनि नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि ओ गिबि गिबियावनो ओ नोंथांनिसिम आं साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा दासान्दै मा खालामबाय दं?
आङो दा मोनानि जानायखौ जानानै एसे बारायावहाय इरैनो थाबायग्लांनानै दङ आरोना नोंथां। हा नोंथाङालाय औ औ नोंथां औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ नोंथाङालाय?
आंबो नै नोंथां ओ मोनानि जामुंखौ जानानै आंबो एसे ओरैनो जिरायनानै दं। ओ रुम निजिनि न' सिङावनो मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
अ आंना ओंख्रिया
औ
आंना ओंख्रिया अनलाजों दाउजोंमोन आरोना
ए औ औ नोंथां बिदिबाथ' बिराद गोथाव जादों आं नै नोंथां ओम सबायजों ओ अमा बेदर दिनै ओ एसे फोरानदबनाय दंमोन अमा बेदरा बेजोंनो मोजां संनानै जाबाय।
औ औ औ अ
आदसा नोंथां ओ नोंथाङाथ' अनलाजों दाउ जादों होनबायना औ नोंथाङा माबायदि संना जाखो नोंथाङा जेनेबा बोरै जाखो?
मोजाङानो जादों नोंथां आं एसे थाब थाफानानै नायदों न'आवहाय आंथ' सङाखै जेनेबा थाफानानै एसे हेल्प खालामबाय नुबाय माखासे संनाय माबा आयदाफोरखौ माबायदि माबायदि सङो बेफोरखौ एसे बुजिनो मोनबाय आङो थाब होफानानै एसे नुनो मोनदों न'आव संनाय नालाय औ औ नोंथां औ औ औ नोंथाङाबो एसे माबायदि मोनदों जानानै नोंथां?
ए माने आङो मा बुंनो नोंथां दिनैथ' जोबोर गोबावनि उनावसो मोनजादों माने ओरैनोथ' बांद्राय जाबाय थानाय जाखाया नालाय
गोबाव जायो
औ दिनै गोबावजोंसो जानाय जादों माने अमा फोरानदों फाबनाय दंमोन न'खरावबो एसे ओरैनो दाखालि बाजारनिफ्राय हाथायाव बायनानै लाबोदोंमोन एसे गोबावनो जाबाय माने सानथाम सान्रै हिसाबै बेखौ फोरानदबनानै दिेरै बिदिनो जानो गोसो जानानै आं जोंनि बिमाखौनो संनो होनानै बिनि संनायखौ खौनो आंबो नोंथाङा बुंनाय बायदि नायफानानै एसे मदद खालामना होबाय माने द बेयावनो एसे आंबो नायफाबाय मादि सङो मादि मायो
औ नोंथां नोंथाङा आंनो औ औ नोंथां दे बुं नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ मा होनो बेबायदिनो माखासे जाग्रा आयदा जाग्रा मुवा फोरनि बागै एसे आइडियाफोर होनो हागोन नामा आंनो माबा मोनसे
औ औ हागोन हागोन नोंथां हागोन
माबायदि माबायदि बुस्थुखौ माबायदि जानो हायो ओं
औ नोंथां जेनेबाथ' जोङो बांसिनानो जोंनि बर'फोरनि जाग्रा होनबाथाय जोङो बांसिनानो अनलाखौ आरो सबाइ बेफोरखौ जों गोसोखांखायो नङा नोंथां। आरो जोंना थायोबोबाय नारजि अमा नाफाम फोर थायबावबाय बेफोरथ' जोंनि दम बर'नि मा बुङो जोबोर गोग्गाथावना जामुं माने बेफोरो। बे जों जों बर'नि जोंथ' बिराद जाखायो नालाय। आरो अमा बेदर बुंबाथ' बाथ्राखौनो बुंनो नांला जोब हुखाबायानो नङा होनोम नोंथां दा बेफोर खौ माने संनायावथ' एसे खस्थ' जायो नोंथां।
औ औ औ।
खिन्थु जानायलाय बिराद गोथाव मोनो आरो नङा होनबा।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नांगौ।
दा जेनेबा सबायाइ ओंख्रिखौ संबाथाय एसे गोदौ होनांबाय फार्स्टआवनो। आरो मस्ला मस्लि होनांबाय बेदरफोरखौ एसे मोजाङै बानायनांबाय। बिदिनो संनायखौ जोंथ' ओरैबायसा एसेबां गियान गैया माने बेनि बागै एसेबां रोंगौथि गैया। बिदिनो बाय बांला देलु देला खालामनायखौनो जों नायनानै ओ एसे मदद होन नागायो आरो बाखिथ' जोंहानि बिमा आरो न'नि मानसिफोरा जेरै सङो बेखौसो जों जानाय जायो नालाय नङा होनबा
औ औ औ नं
औ। दाथ' नै आंथ' मा होनो नोंथां जानायफोरखौथ' आङो जेनेबा माखौ खमाखौ मोजां मोननो बुंबा ओ बिदिनो दा नारजि अमा सबायाइ दाउ आरो अमा बेदरजों आलु बिदिनो मिक्स खालामना संनाय गोरानानै संनाय इसि संनाय बेफोरखौथ' जों बिराद मोजां मोनो।
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ नोंथाङाबोथ' बिदिनो मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनदों आंनो एसे खोनथा होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां।
आङो आंनि फेभरेट माने साबसिन ओंख्रिफोरा जाहैबाय नारजि नारजिजों अमाजों जाबाय आरो बेजों लोगोसे बर'निनो नाफाम नाजों बानायनाय ना गुन्दैजों बानायनाय
औ औ-औ-औ।
औ आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो थास' थास' बिबार थास' बिबारजों लोगोसे। आरोबाव बेबायदिनो अमा बेदर होनाय
औ।
औ आरो गोबां माखासे हाग्रानि ओ आ मा होनो बिफोर बिलाइफोरनिफ्राय मोननाय दिं
औ औ औ औ औ औ औ बेथ' जोंफोरनि बर'फोरनि जोबोर मोजां जामुं नङा होम्बा नोंथां औ औ। दाथ' मा होनो थास'जों थास' बिबारजों अमा दाथ' नै दाथ' थास' बिबार मोनसावसै नङा दाबायदि बोथोराव औ दा बिदियाव जानाया बिराद गोथाव जायोआरोना नङा होमबा नोंथां दा अमा बेद दर इसे लाबोबाय मेजेम सेजेम नायनानै बिदिनो बेबु सेबुजोंबो संजायो आरो अमा मोजां बेदरजोंबो सं जायो माने बेफोरो खौ मा बुंनो ओरैबायदि मोजां जामुं जायखौ जोङो माने मोनबाय थाया। माने ओ बांद्राय जानायाबो मोजां नङा दिसन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां नांगौ।
ओ बांद्राय जाबाथाय निजिनो देहानि खथि जायो खेर निजिनो देहानि एसे जेंना सोमजियो नङा होमबा नोंथां? औ दा बांद्राय जानायाबो मोजां नङा थेवबो माने जि एसे जा नानै मोजां मोनो बेनो आरो जोंनि थाखाय मोजां मोननाया। दाव नोंथां औ गोबावजों फानसे जानायय जायो नालाय।
औ
आदसा नोंथाङा आरो मा मा मोजां मोनबो?
बेबायदिनो आंथ' मोजां मोननाया जाहैबाय आरोबाव ओ माइरं मा जेनेबा माइरं गुन्दैखौ देग्लिलायनानै जेरै जों बुङो अनला अनलाखौ जोङो जेरैहाय नोंथाङाबो बुंलाखाबाय अनलाखौ जोङो बानायो। माइरं मोनसे माइरंखौ जेनेबा जोङो देग्लिबाय देग्लिखांनायनि उनाव लामबाय लामनायनि उनाव जोङो बेखौहाय मोनसे मा होनो अनला महरै जोङो संनो हायो आरो ना? आरो बेखौ संनायजों लोगोसे आलुफोरजों जेनेबा नाथुर फोरजों नाथुर गोजाफोरजों बेफोरबायदि ओ मा होनो दाउफोरजों
औ
बेफोरबायदिनो सङोब्ला जोङो बिराद टेस्ट माने गोथाव बे बेरखाङो आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ जानायाव मोजां मोनो आरो ना नोंथां आरो नोंथाङा जेने बा ओ नाफामाथ' मोनसे बाथोनसो नङा होमबा ना नोंथां? बाथोन बाथोन बायदियानो जाहैबाय ओ बाथोनाव नोंथां बिथाङा मा मा बाथोनखौ मोजां मोनो माने जेनेबा जोंनि बर'नि जामुं होनबाथाय ना बाथोन ओ बिदिनो बायदिसिना बाथोन थाया होनबा बेफोर खौ माखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
आगो बा बाथोन होनोबाथ' नाफाम थाबाय जेनेबा ओमफ्रायल आल आलु बा थोन थाबाय जेनेबा, नाथुर बाथोन, नाथुर जुखाम बाथोन, बेबायदिनो माखासे ओ बि माब मा होनो थाइगिरफोरनिफ्राय बानायनाय बिदिनो बाथोन। बाथोनावनो जाबाय बि जेनेबा आसार बायदि आरो ना बेफोरखौ आङो एसे मोजां मोनो आरो ना
औ नोंथां आंबोथ' नै नोंथां मा होनो जोंनियाथ' बर'नि होनबाथाय मा होनो जों खांख्राइ बाथोन जाखायो नङा हबा ओमथां खांख्राइ बाथोन जाहैबाय गांजेमा बाथोन जाहैबाय ाय आरो जोंथ' गुसेेंग्राफोरबो जालाबायो नङ मोनथाम बेफोरखौनो जोङो एवनानै थावजों बबहबा गुमा बाथोनफोरबो ज बमाफोरखौबो जों हमनानै जालाबोयो नङा होमबा नोंथां दा बेफोर मोनसे जोंनि जाग्रा जामुं आरो जों जायखौ जानानै मोजां मोनो
नंगौ नंगौ नंथा नंगौ।
खुसेंग्राफोराबोथ' बिराद मोजां दाबायदियाव ओंखारो जेनेबा अखा औ अखाजों बिदिनो हा खुरै खुरै थायो नालाय बेफोरखौ जोङो दा आरामसे ओ गामिनि मानसिफोरा जोङो नागिर नागिरनो बिदिनो ओ न' साथाम साब्रैसो मानसि लोगो नांनानै आराम जे बेखौनो एवनानै आरामसे ओंखामफोर जाफाना मोजां मोनो आरो ना मा होनो नोंथां? औ आदसा नोंथां जेनेबा आङो मोनसे खोथा सोंनोसै जेनेबा खांख्राइ बाथोनखौ जानानैा नोंथाङा मादि मोनो
खांख्राइ बाथोनखौथ' आङो बिराद मोजांखौनो मोनो
औ औ नोंथां
मानो होमब्ला बेयो मोनसे फ्रेश दिगायाव थाग्रा मोनसे जुनाद जेनेबा
औ औ
जोङो बेखौ एसे गोरलैयैबो मोननाय जायो आरो बियो जानायाव मा होनो मिलौवो बुस्थु
औ औ औ औ
जबा सामब्राम फानलुखौ सावदो सावनायनि उनावहाय सामब्राम होदो आरो सामब्राम गुफुर सामब्राम गुफुर ह हाइजें एसे होदो हाइजें बिलाइ होदो
औनो
बेफोरबायदिनो मिक्स खालामनानै खांख्राइखौहाय जेनेबा जोङो सावबाय जेनेबा सावनानै बेखौ देग्लिदो देग्लिदो देग्लिखांनायनि उनावहाय गासैखौबो मिक्स खालामजोबनायनि उनावहाय मोनसे मा होनो खांख्राइ बाथोन बेबायाददि बिदिनो महर मोनो आरो ना नोंथां जानो बिराद टेस्ट जायो आर ना
औ औ ओंख आरोथ' जोङो ओंख्रिबो संना जाजा बयनो मोनथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बेखौनो जेनेबा जों मैथाजों मैथाजों खां आखाइजों बानायना जाबा बेसेबां गोथाव जोंनि देहाया बेसेबां जिब मोनो नङा मोनदां एसे जानानै माने गोथाव मोनो आरो जों बेफोरखौ
औ आरो नोंथाङा मा होनो गांजेमानि बागैसे माबायदि माबायदि
औ गांज माखौबोथ' जोङो फार्स्टावनो एवग्रोना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो सावनाबो जाजायो दा बेखौ थ' बोरैबानो आंबोथ' बांद्राय मिथिया म थ' आं माने बांद्राय औ गोबावजों जानाय जायो नालाय बांद्राय जानायबो जायालै नोंथारमाने आं बेफोरखौसे मोजांथ' मोनो जानानै औ माने एसे बोरैबाबो मोनो आरोना जानानै नोंथां
औ औ औ
एसे आं गिनाय मोनो माने बेहाय
अ अ।
दा बेखौथ' जोङो मानो होनोबा सावनानैबा थावफोराव एवनानै आरामसे
औ औ।
सामब्रामफोर फानलु गोरानफोर एवफ्राम एवनानै बिदिनो जोङो बा माबाफोर मिक्सारफोराव ग्राइडारफोराव जोङो बेखौ मिक्स खालामनानै लाबाय। आरामसे बेखौनो गुन्दै खालामनानै एसे खारै सारै सारलाना होआै ना मोजांसिन जायो आरो ना होमबा नोंथां औ ना गोरानफोरावबोथ' खारै सारल नाबा मोजां जायो जानो औ बेफोरबायदिनो बे बेखौनो देग्लिना जानो मोजां मोनो माने
औ औ औ
औ नोंथां आदसा नोंथाङा साम' जाना मोजांमोन ना
खोनायाखै नोंथां
साम' जानानै मोजां मोनोना
अ जा मोजां मोनो मोजां मोनो मेगननि माने बे बे बुस्थुआ बे जुनादा मेगननि थाखाय बिराद गोनां आरोना नोंथां।
औ औ मेगननि थाखाय थ' बिराद मोजां बे साम' आंथ' साम'खौबो बिराद गोथावथार मोनो साम' ओंख्रि।
साम'जों ना सबायजों बिराद मोजां जायो आरो।
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नोंथाङा थिग खोथाखौनो बुंबाय।
औ औ।
बिथां जोंनाथ' नै समाबो सफैलायांबाय जानायनि खोथा रायलायनायवनो रायलायनायावनो। समा माला थांखो हमनानै मोनासै। आदसा नोंथां जोङो उनफोराव आरो बेफोरबायदिनो जामुंफोरनि आरो बागै आरो मायबाफोर मोजां मोजां खोथाफोर रायज्लायबावग्रोनोसै। सावरायनो उनफोराव सावलायनोसै सावरायलायनोसै आरोना नोंथां। औ दाथ' नै समावबो जाबाय नालाय औ नोंथां। दे नोंथां गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला।
औ आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय नोंथां दे औ।